हेलौ नोंथां औ नोंथांजों आङो उम मोनसे बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन
औ
ओव माने जोङो माइखौ बोरैहाय गायो बिनि बागै नोंजों एसे सावरायनो होननानै हरदोंमोन आङो
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ उम नोंथाङा गिबियावनो एसे फोरमायग्रो बुंनानै होनो हागोन ना नोंसोरनिथिं माइखौ बोरै गायनाय जायो
औ हागोन नोंथां
औ एसे फोरमायनानै होदो होमबा
ओ माइखौ बोरै गायो होनोब्ला जों जोंहथ गामि नालाय नोंथां गामियाव बांसिनानो बेबादि बे माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बे आइ माइ आबाद मावनायाव जों गिबियावनो ओ माइलि माइग्लिखौ सोमग्रोयो बा ओ हरनै हरथाम बा सोरबाया हरब्रैबो दोनो मानो होनबा माइनि लोगोआवसो बाथ्रा नङा होमा नोंथां
औ
बेनिखायनो बेखौ हरथामबा हरब्रै दोनो खिसुमाना बेनि उनावसो जोङो जे हायाव खोथिया फोगोन जे बै सोमनाय मायलिखौ फोगोन बै हाखौ जों गिबियावनो ओ खारायग्रोनांगोन बिनि उनाव खामार होनांगोन बिनि उनाव बरथिलि होनांगोन
उम
बेफोर गासैखौबो मावखांजोबनायनि उनाव बै ओ जेरावबा खोथिया फोगोन बे हाखौ फोमोनग्रोना लानांगोन जोङो जायनाखि खोथिया फोब्ला बे खो खोथिया मोजाङै जायो मोजां ओंखारो बेबायदि आरो बेखौ मोजां खामखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ बोखांनानै बै ओ जेनेबा गाजा अरनो थाखाय गुदुं जायगायाव दोननांगौ बा हाफोराव दोननानै जोङो थास बिलाइ बा थालिर बिलाइ खोबना होनांगौ मा जेब्लानोाखि बियो गरम मोननानै गाजा बेरगोनथ
औ
बे गाजा बेरनायखौ बै ओ जेनेबा बर थिलि होनाय हायाव बा खो खोथिया फोगोन हायाव जोङो बे हाखौ फोमोनखानायाव जों खोथियाखौ फोगोन आरो ओ फोननायनि उनाव बियो मास मास मोनसे गाम लायो नङा होनबा नोंथाङाबो मिथिगौ बिखौ औ बेबायदि लायोआरो ओ बेबायदि लानायाव बिथायाबो बे फोनायनि उनाव जोङो बायदिसिना हासार बा गोबोर बेबायदि होयो मानो होनबा खैथाया मोजां जायो
औ
बेबायदि जानायनि थाखाय होयो आरो खोथियाबो मोजां हासार मोनबा मोजां जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
जेरै जौवो माब फुनायफोराव मोजां जायो आरो। बेनि थाखाय होनाय जायो। बायदि खोथिया स जौनाय ओ जेनबा खोथिया फुनो जानायालासिम बेखौ मोजां नायनां गौ आरो मोजां नायनायनि उनाव जायनाखि बेयो खोथाया फुनाय जागोन बे फुननाय टाइमाव जों फुनांगोन आरो खो थिया फुनायनि आगोलाव जोङो बै जायनाखि बे खोथियाखौ जोङो गायगोनना जे हायाव गायगोन बे हाखौ जोङो गिबियावनो ओ खोथिया फोनायाव जिबायदि आदब बाहायदोंमोन बेबायदिखौ बाहायनांगोन आरो जेरै फार्स्टआव ओं खारायनाय, नैथियाव ओ खामार होनाय, थामथियाव बरथिलि होनाय बेबायदि। बेबायदिखौ होग्रोना लानायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुगोन फुनानै बेहाय गायगोन आरो।
औ औ
खोथियाखौ गाय बाय गायनायनि उनाव बेखौबो हासार बायदिसिना होबाय, गोबोरारि। बेयावबो बियो मोजां जाखांगोन आरो हासार मोनजाबा। जिखुनु माबायानो जेनेबा आबाद बा बिफां लाइफां फोरानो आरो सोमखोर जाखाङो आ रो माने मोजां जायो। थिग बेबाबादिनो बिबो बे आबादाबो माइ आबादाबो हा-हासार मोनजायबो मोजां जायो आरो
औ जोंनिथिं दा बोरैहाय गायो नों थांनोबो एसे फोरमायनानै होनोसै आङो ओ जोंनि थिंबो गिबियावनो साननै बा सानथाम खोथियाखौ सोमनानै लायो खोथियाबा माइलि आरो ना
औ माइलि
गायदेरनाय माइ बिखौ सोमनानै लाबाय फाथोनि बस्थायाव सोमोबा एसे मोजां सिन जायो आरो ना। बेखौ जोङो साननै सान सानथाम सोमखांनायनि उनाव बोरियाव बोखांना दोनगोन दैखौ गसर होनो थाखाय आरो बिनि उनाव जोङो बि खौ फाथोनि बस्थाजों खोबोबा इसे गरम जानानै थाबनो गाजा ओंखारो आरो। जेब्ला बियो गरम जागोन अब्लाना जोङो फोथाराव हालेव नानै दोननाय।
औ
फोगोन आरोना फोनानै लानानै बेयाव दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि उनाव जेब्लाना गिदिर राफोद जाबोगोन अब्ला जोङो बिखौ फुनानै गायगोन आरो जों हालौनायाव गिबियावनोथ' जोङो हालौवग्रोयो ओरैनो हालेवग्रोना लानानै बिनि उनाव सामार होनाय जायो।
औ
औ थामथियाव हालेवनायखौ नोंथाङा दहाय जेरै बुंलांनाय आं एसे बांद्राइ गोसोआव या माने मोनथिबांङा बांद्राय औ नोंथां खोनथा होननायनि थाखाय गोजोन्थों। औ माने माया गुबुन गुबुन रोखोमनि थायोना जेरै पौसा माइ ब्रा जोसा रन्जित, कृष्णा आरो गोबां गोदान गोदान गोदान माइ ओंखारदों आरोना गुबुन गु बुन गायनाय जायो। बेलेग बेलग हा औ माइब्रा जो जों गासिबो मोनथियो आरो गायखायोबो। मागो दमासियाव फिथा जानाय जायो जोंना बिख खौ।
औ
नोंथांमोनाबो गायो जानांगौ माइब्रा जोसाखौ
औ गायो नोंथां।
औ दाना नाथ बांसिनानो हाल एवनायखो नुबांला मोसौजों बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो गायनाय नुयो आरोना दानि जुगाव औ माइफोराबो बांद्राय जा नागिरला दाना दु ब्लि फोथाराव बांसिनानो मानसिफोरा केमिकेल एबा रासायनारि हासार बाहायनाय जायो। बिनि थाखायनो आबाद फोथाराव बांद्राय जानो नागिरला आरो ना माइफोरा औ
ओ नोंथां आं दा बे आबाद मावनायनि जेनेबा आबाद मावनाय आयदानि सा बागै रायलायनायनि गेजेरजोंनो आं नोंथांखौ मोननैसो सोंथि सोंनो लुबैदों आरो
औ नोंथां सो सोंजागोन
ओ जे जों आबादखौ थ मावखायो नोङा होमबा? जेरै माइनि आ बादखौथ मावखायो बे माइनि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो ओ जे बै माइआथ गोबां रोखोमनि दोङो नोङा होमबा नोंथां?
औ दोङो
अ बे गोबां रोखोमनि माइ फोरनि मुंखौ नोंथाङा जेसेबां मोनथियो बेखिनिखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ नोंथां आंथ माइनि बागै नामखौ बांद्राय मोनथिया जा एसे मिनथि बेखौनो नोंथां फोरमायनानै होनो सानो आङो ओ दहाय ओ गिबियावनो दहाय बुंलांनाय आङो मादि आङो मिनथिनो जाहै बाय ओ जोङो गोदोनिफायनो गायबाय थायो बि जाहैबाय पौसा
औ
औ ओमफ्राय रन्जित कृष्णा आरो गोदान खो नानो मोनदों आङो ओ बिनो जाहैबाय जंग बुन्दु दु माइब्रा ज जोसा ओ बिफोरनि बागै आंबो बांद्राय मोनथिनाय जाया। नोंथां औ नोंथाङा एसे मोनथिबा फोरमायना होदो।
दानि बावैसो बुंलांबाय जि गोदोनिफ्रायनो गायनाय नोंथांङा मा बुंदोंमोन पवा ना मा
पौसा पौसा औ
ओ बेबायदि माइ गोदो जोंनियावबो गायनाय जाया आरो बेबायदि मुंफोरखौ जों खोनाफेराखैमोनबो नाथाय दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै दो मा मा मोनथियो।
अ आं मिथिनायाथ आंबो ओरैबायदि मिथिया मानो होनबा बेलेग बेलेग जायो नालाय। जोंनिजा बेलेग नोंसिनथिंजाय जा बेलेग दा जोंनिथिंजाय जेबायदि जा रोखोमनि माइ गायो बेखिनि आं माने जिखिनि मुं खौ मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायना हो
औ नोंथां फोरमायनानै होदो।
औ जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय जे जंगबन्न्दु बे मोनसे जेरै ओ मासुरि, रन्जित, अन्जना, माइब्रा, जोसा, माइसालि। ओ जेरै माइब्रा गोसोम। नोंथांङा माइब्रा गोसोमखौ मिथिगौ दा?
औ मिन्थियो नोंथां।
औ औ बेबायदि आरो। ओ अनजाना रन्जित बेफोरो मासुरि जेरैबायदि आंथ खोनानायाव खोनादोंदि बै मोनसे जे हाजो खरनि माइ बेबायदि
औ
नुफेरनाय जायाखै खोनादों आरो। औ गोदान गोदान दङ। बुंसनो हाया मानो होनबा जोंथ मि थिया
औ उम्म माने गोदान गोदान मुंखौ जोङो मोनथिनाय जाया। बेनिखायनो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो
औ
औ नोंथाङा आरो माइ गायनाय समाव मा मा? माने हालवनाय समाव मा मा आगजु बाहायो एसे मिथियो नामा?
ओम माइ आबाद मावनाय बा मावनो थाखाय जों गिबियाव जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा मा आगजु नांगौ बेनि बागै।
नङा माने हालेवनायनि बागै जोङो जि बाहायो मोसौजों हालौवोबा मा मा आगजु नांगौ।
अ गोदोनि दिनावथ बेबायदि मोसौ नायै मोसौजों हालेवनो थाखाय जेरै नांगोल नांगौ आरो नांगोल जुंगाल बेबायदि ओमफाय अ खदाल नांगौ। बेबायदिनो आरो गोबां दङ एनि बागै आङो बारा मिथिया आरो मानो होनबा बेबायदि मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुफेरनायबो जायाखै आरो दाबायदिनि समाव बेबाय बिखौबो बारा बाहायबोनायबो जालिया दानि समाव गोब गोबाङानो ओ मिसिनारि जाजोब्बाय जेरै ट्रेक्टर बेबायदि आरो
नोंथांजों सावरायनानै जोब जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनथियैखौ मोनथिनानै नोंथाङा दसे सम होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आं गायथारबावो जोंना दा समाबो जाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
जाबाय नोंथां
औ दे